हेल' हेलौ
हेल'
हेलौ औ खोनादों ना हेलौ
औ खोनादों औ खोनादों
अ आ नोंथाङा दा जेबो खामानि मावथ'वाखैना
जेबो मावथ'वाखैमोन
होमबा राय्लायनो हागोन
औ मानो हाया जानांगौ
अ माने आं मोनसे बाथ्राखौ लानानै मोनसे आयदाखौ लानानै खोनादों ना
औ खोनादों बुंदो दे मा बुंनो
मोनसे आयदाखौ लानानै आं सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनो
अ मानि मा आयदानि बागै
आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइ बा इडुकेसनखौ लानानै सावरायनो थाखाय आङो कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ बेनि बागै माबा बुंनांगौ नामा
औ आ माने सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा जोंनि जिउआव जोंनि जिउआव बियो मानो थाखाय गोनां बेखौथ' मिथिखायोना
औ बुजिनाया बुजियो औ
औ बेनिखायनो माने नोंथांनि बादियैब्ला सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां बेनिफारस बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ औ जाग दे जागोन देऔ
औ दे बुंनायसाय
ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि फिउचारनि बागै जोङो सोलोंथाइखौ लानानै ओ जोङो बिराद मोजां खामानि मावनो हायो जेनेबा जोङो दा जोंनि ससाइटियावहाय ओ सोरबा सोरबा जासमेन्ट खालामो आरो दा जोंनि ससाइटियावहाय ओ जासमेन्ट खालामनाय थायो एबा मानसिफोरखौ मा बुंनाय थायो इदुकेसन गैयाबा आमफाय इदुकेसन दंबा सो जोङो ओ बिराद मोजां मोजां खामानिबो मावनो हायो आरो मानसिफोरखौहाय जास मेनबो खालामनो हाया आरो जोङो फरायाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जबबो मोना आरो जब मोनाब्ला जोङो
ओ ओरैनो ओरैनो जानला मोनला खामानि मावनानैहाय ओरैनो थानांगोन ओमफ्राय जों जुदि सोलोंथाइखौहाय जोङो मोजाङै फरायनानै जोङो मोजां जब लानो हागोनब्ला अब्ला जोङो ओ सोलोंथाइ जों लोगोसेनो जोङो बिराद मोजां खामानि मावलांनो हागोन आरो मलेन सथागोन नलेज दङ सोलोंथाइयाव बिराद मोजां मोजां नलेज सोलोंथाइया ओरैनो फरायनायजों नङा आरो दा गियाननि गियाननिबो सोलोंथाया नलेजबो मोनलाङो बे नलेज मोननायजोंनो जोङो बे दि इण्डियाायावहाय एबा जोंनि बे ओ वर्ल्डआवहाय जों मोजां मोजां खामानि मावनानैहाय जोङो गावनि ओ देशखौहाय जोङो गावनि भारत एबा आलदा आल जायगाखौहाय जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो आरो आलदा आलदा जायगायावहाय
औ नोंगौ जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा ओमफ्राय आं दा मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों ओ सों सोंजागोन ना?
औ सोंजादो दे जेबो नङा
औ माने ओ जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्रा जों सावरायबाय नङा होनबा
औ औ
हेलौ औ सोलोंथाइनि सोमोन्दै औ सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों जिहेथु सावरायबाय होम दा ओ उम आं मोनसे एगजामपोल बा बिदिन्थि हिसाब बै मोनसे ओ ओ सोंथि नोंथांनिसिम खालामनो सानदों ओ जेनेबा जेरैबायदि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बुहुमनि खना खनला जेरावबो थानाय हारिफोरावन नो दायो सोलोंथाइनि सोराङा गोसारबाय नङा होनब्ला
औ
औ सोलोंथाइ माने बयबो हादरनि सुबुङानो बा समाजनि बा हारिनि सुबुं फोरानो दामाने सोलोंथाइखौ जोबोद- गोनांथि होदों आरो दा मानोना सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जोङो ओ सोलोंथाइया खालि बबेबा फरायसालियाव बा बबेबा बा फरायसालिमा बा बबे बा मुलुगसोलोंसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानायनि बाथ्राखौल' बेयाव बुङाखै। ओम बेयाव जों गासैबो बिथिंखौनो सोलोंनो गोनां बेबादि ओ मानोना जोङो ओ फरायसालि बेयाव जोङो गोबांथार बाथ्राखौनो जोङो माखासे बिथिङाव सोलोंनो थालाङो। मानोना बेयाव जोङो मा जायो माखासे जोंनो फरा हिसाबै होयो बा चेपटार हिसाबैल' होयो। नङा होनबा?
औ
खोनो औ दा बेबायदियाव जोङो मा जायो बैबो ओ फरायसालि बा गुबुन गोजौ ओम थाखोनि फरायसालिफोरावहाय मा जायो ओ जे-जे फरायसालिया थिखानानै होनाय माखासे चेप्टार बा फरा थायो। दा बैफोर फराखौल' जोङो फरानि सायावल' जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। दा बेनि अनगायैबो जों बेबायदिनो लानो हायो। जेनेबा फरायसालिफोराव थाङोब्ला जोङो माबोरै जोङो गावजों गाव रायज्लायनो गोनां बा रायज्लायनो हायो फोरोंगिरिखौ माबादि जोङो मान होनो हायो बा गावजों गाव माबादि अनलायनानै बा माबादि हेफाजाब होलायनानै सासेया सासे बेखौ जौगाहोनायाव मदद होलायनो हायो। नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंगौ।
हेल' औ दा ओ औ दा बेनिखायनो माने ओ मोनसे बिदिन थि ओम हिसाबै आं सोंनो सानबाय ओ नोंथाङा नोंथाङा मा होननो सानो बेनि सायाव माने जे बर' हारि नङा होनब्ला? बर' हारियाबो औ भारत हादरनि ओम आसाम रायजोनि सिङाव गोसारलानानै थानाय मोनसे हारि। नङा होनबा? आसामल' नङा मानि सा-सानजा औ सा-सानजा रायजोआव मानि‌ जायखौ नर्थ इस्ट होननानै बुङो। ओ बेयावनो गोसारनानै थानाय गोसारनानै थानाय मोनसे राव हा रिमु थुनलाइ गोनां हारि। दा बेयाव नोंथांनि बायदियै ब्ला नोंथांनि बायदिब्ला मा बेसेबां बर' हारिनि सुबुंफोरा बा बर' हारिनि गेजेराव मा बेसेबां ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखो बेनि फारसे नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
जौगानायाथ' जौगादों जोंनि बर' हादरा आलदा-आलदा जायगायाव। आरो जोङो मोजाङै सोलोंथाइखौहाय ओ मान नोब्ला जोङो जोंनि बर' हादरखौ मोजाङै फोथांलांनो हागोन। आलदा-आलदा जायगायावहाय दा जोङो एक्जामपोल आदाद जा गायाव थांनानै जोङो जोंनि राव एबा जोंनि ओ खम मिथि बर' हाफोरखौहाय जोङो बुंनो हागोन आरो जोङो आं ओरै ओरैहाय ओरै ओरै कमिउनिटिंनिफ्राय फैदों आङो बर' हादरनिफ्राय फैदों होननानै जोङो बे बर' हादरखौ जोङो जौगाखांनो हागोन आरो। जेनेबा आं बबे जायगायाव थां बबे जायगायाव थांब्ला आङो आंनि आंखौ जेब्ला जेब्ला सोरबा सोंबा खि नों बबेनिफ्राय फैदों? अब्ला आङो ओरै ओरै हादरनिफ्राय फैदों होननानै जोङो जोंनि हाद दरनि बागैखौ मोजाङै बुङोब्ला जोङो जोंनि हादरखौनो मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला जोङो बिराद बुरजा माने बुंलांनो हागोन आरोखि जोंनि भारत हादरावहाय जोङो ओ मोजां ओ फरायलांनो हागोन एबा सोलोंथाइ जेनोबा ओ जोंनिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिराद मोजां फोरों फरायलांनानै सोलोंथाइखौहाय लानानैहाय ओ जोंनि बर' रावखौहाय गोदान सोलोंथाइ होदों आरो गोदान माबा ओ मुंदांखा खालामनो हादों आलदा आलदा जायगायाव थांनानै।
औ। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नोंथांनि जे मोनदांथि बा नोंथांनि जे रोंगौथि बेनि गेजेरजों आंनो एसेब्लाबो सोलोंथाइनि बागै फोरमायनानै होनायनि थाखाय।
औ दे जेबो नङा।
औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानदों नामा आंनियावबो सोलोंथाइनि बागै?
आंथ' जेबोखौनो जेबो मोनासै ओंखायनो आं जेबो सोंला नों बिथाङा आं आंनावहाय जा जा सोंनांगौ थाबाय आङो बिनि फिननायखौ होबाय स' आंनाव दा जेबो कुइसनानो गै दा बे टपिकनि बागै।
औ होनबा नोंथाङा जुदि आंनाव सोंनांगौ जेबो सोंथिफोर गैलाब्ला नोंथांनाव ओ जुदि बे सों सोलोंथाइनि बागै आरो माबाफोर बुंनांगौ थालांबावदोंब्ला सिगाङाव आंनो जे जे फोरमायदों बेनिफ्राय ओम अब्ला नोंथाङा सुंद'यैब्लाबो बा फंनैसोब्लाबो फोरमायबावनो हागोन आरो।
बुंनांगौयाथ' बुंनांगौयाथ' जेबो गैला। ओ बाट दा दे आं फंनैसो खोथा बुंबावसै बिथाङा गोजोननायनि थाखाय।
औ।
ओम जेनोबा जोंनि बे बर' हादरा आलदा आलदा जायगायाव मुंदांखा खालामनो हाबाय जोंनि बर' हादरनि फ्राय आलदा आलादा जायगायावहाय सोरबा खामानि मावनो थाङो आलदा आलादा खान्ट्रियावहाय खामानि मावनो थाङो।
हेल' औ नोंथाङा खोनादोंना? बर' हा थारमानि माने बर' रायजोखौ बुंनो सानदोंना नोंथाङा?
औ बर' रायजोखौ बुंनो हादों एबा सोलोंथाइनि बागैबो बिसोर मोननैनियावहाय आरो कम्बिनेसना।
बर' रायजोनि बागै बुंनो सानदोंना नोंथाङा?
औ।
औ माने
एबा सोलोंथाइनि बागैबो। हा? बर' रा बर' रायजोनि बागै आरो।
अ माने बर' सुबुंफोरनि बागै आरोना? माने खोनादोंना? माने बर' सुबुंफोराबो जों मिथि हागौ औ मिथिखागौ नङा होमबा? गुबुन हारिनि बाय दिनो जोंनि बर'फोराबो दायो सोलोंथाइनि बिथिङावनो गोबां आवगायनायखौ जों नुनो मोनबाय सोलोंथनि गेजेर जोंनो, औ खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ सोलोंथाइनि गेजेरजों माने जों सिगां समाव ओ जिहेथु जों बर'फोरनि गेजेरावबो बा बर' हारिनि सुबुं फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि बेबायदि एसेबां जौगानायखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन नाथाय आथिखालाव जिहेथु गासैबो हादोरानो सोलोंथाइनि ओ बांसिनै आरो गाहायथारै सोलोंथाइनि हेफाजाबजोंनो जौगादों सोलों थाइनि गेजेरजोंनो गोदान गोदान साननायफोरखौ ओम लानानै बायदि रोखोमनि गोदान गोदान मुवा बेसादफोर जेरै बिगियाननि गोहोमाव बा टेक्न'लजिनि जुगाव गोबांथार ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बा साननो हाथावै माखासे मुवा बेसाद फोर दिहुनदों बेफोर गासैयावबो माने सोलोंथाइनि गोबां गेदेरथार बिहोमा थानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेबायदियाव बर' हारियाबो माने गुबुन ओ गुबुन हारि बा गुबुन हादोर बा गुबुन रावारि सुबुंफोरनि फ्राय बिसोरबो उन जानानै थायाखै बिसोरबो सोलोंथाइ ओ औ बिसोरबो एसेबां मानि ओ जौगाथारनाय जायाखैब्लाबो माने दासिम जौगा फुबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो सोलोंथाइखौ लानानै माने सोलोंथाइखौ सिगां समाव जेबादि गोनांथि होयोमोन दा आथिखालाव बांसिन गोनांथि होनायखौ नुनो मोनो मानोना जों हारिखौ जौगाहोनोब्ला समाजखौ जौगाहोनोब्ला बा गंसे न'खरखौ सोद्रोमथियै जुदि सं ओ खुंलांनोब्ला बा दैदेनलांनोब्ला सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जो